हेलौ
हेलौ नोंथां खुलुमबाय
खुलुमबाय
औ गोजोन मोनाबिलि
औ
द'
आं रायलायनो सानदोंमोन दिनै माबानि बागै जेनेबा आथि सहनि बागै नखौ मिथि जा आरो ना
रनोंथांम अ हेल' नोंथां बुंफिनलै आं खोनायाखैमोन माने
अ नोंथाङाथ' आन्थिस'खौ मिथियागौ जानांगौ
औ मिथिगौ नोंथां
जायो
औ आमथिसुवा होनना बुङोबाथ' जोङो बे नियम बायदियहाय खोनादोंना नोंथाङा नियम बायदियहाय जोङो आमथिसुवायावहाय जोङो जेबो हालेवनो मोना आरो खदाल जावनो मोना आरो बिदिनो दुब्लि फोथारनि खामानिफोर मावनो औ खामानिफोर मावनाय जाया आरोना मावनो मोना होननानै बुङो।
बिनि उनाव औ खोनादों
औ बिदिनो बे आमथिसुवा आमथिसुवा होनना आमथिसुवायाहाय जोङो सातदिनहालागै थायो आरो ना सा दिनहाालागैजों खामानि मावालासिनो थायो आरो बे समाव बिदिनो खान्थाल थाइजौ औ आरो खान्थाल थाइजौ जानाय जायो आरो ना बे समाव औ बोथोरनि फिथाइफोरखौहाय जानाय जायो आरो
जेरै दाहाय थायो खान्थाल थाइजौ बिदिनो
नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय बिनि बागै
बिदिनो थालिर आ ए बांसिनानो माने बाजार हाथाइफोरनिफ्राय बायनानै लाबोयो आंगुर आफपेल बिदिनो थाइजौ जौ थालिर खान्थाल राजफुत बिदिनो गोबां फिथाइ दंना बेफोरखौ बायनानै जाफैयो आरो आमसिसुवाया माने जानाय लोंनायनिनो होननानै होनजायो माने जानाय लोंनायनि फिथाइ सामथाय जानाय लोंनायनिनो नो ए द हेल'
औ खोनादों
हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ
खोनायाखै नोंथां
अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
बिदिनो आरोना आमथि समाव जानाय-लोंनाय फिथाइ-सामथाइ जानाय लोंनाय बिदिनो होननानै फोरबो होननानै मिथियो आरोना फिथाइ-सामथाइ जानायनि हेल' खोनादोंना नोंथां खोनादों ना?
नोंथांमोननिखिहाय दा दाथ' दैज्लां बो थोर नङा होमबा नोंथां
अ
माइ गायनायनि सम। नोंथांमोननिथिहाय माइ गायबायना गायाखै?
जोंनिथिंलाय माइया गायदों गायनायालाय दाथ' माइ गायनायनि सम नङा होमबा बेनिखायनो ओम माइ गायनाय खैथा गाय खैथा फोनाय बिनि एसे सोमोन्दै आं फोरमायनानै होनसै आं जाखिनि मोनथियो बा जाखिनि जोंनि साइदाव नुदों फंनैसो फोरमायना होनोसै आं। जेरै खैथा फोनोब्लाथाय जों फार्स्टआवनो जायबानाखि जायखौ नों गायगोन बिनि ओ माबाखौ बे माइखौ सोमनानै दोनबाय। बेनि उनाव सोमखांनायनि उनाव बोखांनानै न'आव आङो हरनै हरथाम हरनै बा हाथाय आरैनो दोनबाय नआव लांबाय लांनानै बेखौ हायाव लखबनानै हायाव लखबनानै थास' बिलाइ बा माबा मोनसे बसथाफोर लानानै खोबना दोनो आरो गरं मुथिनानै गरं मुथिनानै जेनेबा बेयाव गाजा गाजा हरहोनानै बेखौ बेयाव लानानै थाङो आरोना बेयाव लानानै थांनायनि सिगां माने खैथाखौ गायनायनि फोनाय बिनि सिगां बेखौ हाल एवग्रोनै लायो आरो ना हाल एवग्रोनै लानानैसो मुलि सारनाय जायो आरो ना बेखौ बुथारनो थाखाय।
औ नंगौ
माबाखौ माइखौ बा जा गाजा बेरनो दोनो माइलि बेखौ सारना होनाय जायो आरो
नोंथां एसे एसे मोजाङै बुंलाय माने बारा खोनायाखै आरो ना
जेनेबा जाय माइलिखौ सारनो होननानै दोनो बे माइलिखौ सारना होनाय जायो आरो ना बे खैथा थिलियाव
औ नंगौ
औ बेनि उनाव खैथाया एसे एसे खिलिबोयो ना देरखांबोयोब्ला दैनिबो गोनांथि जायो बेखौ सम सम दै नांगौबो जायो सम समाव दै नङाबो जायो जा सारफुनाय खमाय गोदान सारनाय समदि दै बारा नाङा आरो ना बांद्राय दै थायोब्लाथाय खोथियाया बा सारनाय माइलिया जमा जायो आरोना बेनिखायनो बारा दै नाङा जायो। फास्ट सारगोदान बेनि उनाव ओ साननै सप्तासेसो थानानै बा सातदिन आतदिन नयदिन बिदि थानानै फिसा फिसा खिलिबोयो आरो ना माइनि माने खोथियानि महर लाबोयो बिनि उनाव बेयाव जाबायदि हासार नांगौ बा
औ आरो बेखौहाय फुनानैहाय जोङो गाय-गायनाय जायो आरो ना
बेखौ फुनानै थार गावनो फुबाय फुनानै बेयाव हा दङोब्ला हा
गायनाय जायो आरो ना नोंथां औ
गायनाय जायो गायनायनि सिगांओ बिदिनो जेनेबा फोथारखौ एवग्रोबाय फास्टावनो बेयाव हाग्रायाथ' बारा थाया नालाय बेयाव हाग्रा थैनायनि
औ
बिदिनो हासार सारबाय बिदिनो गिलि गिलि खालामनो थाखाय बाव खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां आरो नोंथांमोननिखिहाय नोंथांमोननिखिहाय दा गासिबो माइ गायजोब्बाय नामा नोंथां?
बिदिनोथ' गायनायाथ' गायजोबबायानो होनजायो
औ
गायजोबबाय
औ जोंनिखि दाबो गाया खै आरो ना जोंनिखिहाय दैयानो उ गोबावजोंसो दै जादों नालाय बेनिखायनो जों जोंनिखिजाय दाबो गायजोबनाय जायाखै।
जोंनिथिं गायजोबबायानो
दाथ' आरो आमथिबो अ आमथिसुवाबो जाबाय। जाबाय नङा होनबा दा बेनिखाय आमथिसुवा जोबनानैसो गायनाय जासिगोन आरो मानसि फोरा
आरो ना
नों नोंथांमोना नोंथां लाहा मा मा माइ गायो ओरैनो?
औ जोंहाबो आरो ना औ जोंहाबो बिदिनो ओ जोसा जोसा माइ जोसा माइब्रा आरो बिदिनो ओ मा होनगोन रनजित बिदिनो आरोना गोबां माइफोर थायो नालाय नामखौ आं बारा मोनथिजोबा बिनो गोबां गोबां जातनि ना माबा फोर थायो आरो ना माइफोर औ
औ नंगौ
खोनायाखै नोंथां?
नोंथांङाबोथ' माइ गायो नङा होनबा?
औ आंङो माइ गायो आंबो। थांङो थांनो गोनां जायो माइ गायनाय फोथारावहाय
बिदिनो माइ माइ गायनो माइ गायनो थाखाय जोंनो दुब्लिनां ओ मा होनो मोजांङै हालेवनाय जानांगोन फोथारा खोनादोंना नोंथांङा?
मोजांङैहाय ओ ट्रेक्टर एबा मोसौजों हालएवना लानाय जायो आरो ना मोजांङैनो आ मोज बेखौहाय दै नांगोन बिदिनो मोजांङै हालेव नानै लानानैहाय बेखौ खोथियाखौहाय फुनानै
खोथिया फोनायनि उनाव जेथिया खोथियाया गोदोर जागोन ना रागोन गायनो जागोन अब्लानो बेखौ फुनानैहाय गायनाय जायो आरो खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों।
औ नोंथां बिदिब्ला जोंनि समा जानानै फैबाय
औ नोंगौ नोंथां समाबो जाबाय
औ नोंथां औ जागोन नोंथां आं नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय
औ दे बिदिब्ला औ दे ओ